हेलौ
अ हेलौ नोंथां
अ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां थांनिसिमबो
सानजौफुनि ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ ओ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंनिसिमबो
औ औ ओ आं नों ओ जा न'नि जिब ओ फिसिनाय जिब जुनार ओ बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंनो ओ दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हा सावरायजागोन नोंथां
औ दे दे बिदिब्ला ओम दा जोंनिया ओ न'खराव गोबां ओ जिब जुनार जों फिसिनायखौ दिनै ओ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया मोसौ मैसो दाउ अमा बोरमा आरो ओ गोबां मावजि सैमा बेफोरखौबो जोङो न'आव फिसियो नङा होमबा नोंथां
अ अ
नंगौ औ थिग बेफोरबायदिनो औ जोंहा जे न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि गेजेराव मावजि बे मावजिखौ जोंहा फिनानै मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मुलाम्फायाथ' मावउजि मावजि मावजिखौ फिनायावथ' एसेबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोना नोंथां
ओ ओ ओ थेवब्ला
जेनेबा बेफोरखौथ' जेने बा हाथाय बाजारावबो ओ रावबो फाननायबो जाया बायनायबो जाय जाया नालाय बेखौ ओरैनो न'नि एन्जर हमनो थाखाय
नंगौ नंगौ। नंगौ औ। बेयो ओ न'नि एन्जर हमनायाव आरो ओ बेबायदि गो ओ न'फोराव एम्फौ एनला फैनायफोरखौ माने बियो जानानै ओ जोंनि माइ बेफोरबायदिनो ओ एम्फौफोरनि ओ गाज्रि मा खामानि मावनाय जि अरसिनाय बायदिफोरखौ ओ एम्फौफोरखौ जानानै मदद होयो आरो मानसिखौ ना? सुबुंखौ ओ बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ आरोबाव मोसौ दंबावो ओ बे मोसौआबो ओ साफ्रोमबोनि नखराव मासे नंङा मासे ओ जोंङो नुनो मोनो।
औ मोसौखौ उम सा साफ्रोमबो बयनिबो नखराव फिसिनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ ओ बेनिखायनो ओ नोंथां नोंथांनि नखराव ओ मोसौफोर दंङ नामा नोंथां?
औ दोंङो जोंहानाव। नोंथांनियावबो दंङब्ला?
नंगौ दोंङो नोंथां
जोंहा जोंहानियाव ओम बिमा मासे फिसा मानै दोंङो आरो नोंथां।
ए औ औ। ओ नोंस्रा जे मोसौ औ जोंहा ओ नोंथां जे नोंथांलाहा दे ओ नआव मोसौ दोंङो ओ बे मोसौखौ नोंथांलाहा माबोरै ओ जोथोन लायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां फुंङाव ओ जिगाब होयो जिगाब होयो दाना होयो। ओमफ्राय बिदिनो बयबोथ ओ इदिनो अखा बोथोर अखा बोथोर नंङाबा इदि सान्दुंफोर दुंब्ला बोथोरफोरा स्रां स्रां मोजांबा दुब्लियाव हैनाय दोननाय जायो नोंथां जेनेबा ओम गाव गोसो बायदि जानाय। जानाय बायदि जायाना
औ औ ओ दा जोंनिया ओ मोसौनि ओ फिसिनानै जोंङो मोसौ फिनानै जोंङो ओ गोबां ओ मुलाम्फा मोनो जेरै ओ गाइखेर जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो बे गाइ बेनिफ्राय जों गोबां प्रटिन मोननो हायो। प्रटिन । आरो बेनि अनगायैबो
जों गाइखेरजों गायखेर मैखि बानायनो हायो आरो पनिर । ओ माखन घिउ गोबां बेफोरबायदिनो जाग्रा प्रटिन गोनां बुस्थु जोंङो गाइखेरनिफ्राय मोननो हायो आरो ना । औ । बिनिफ्राय ओ नोंथांआ आंनि नआव अमाफोर नंगौ नंगौ । अ जानावबो दोङो नोंथां ।
अ अमा अमाबो दङ बोरमाबो दङ नोंथां दाउ बिदि दों आरो ।
ओ नोंथांलानिआव दा ओ अमा दोंङोब्ला ओ नोंथांलाहा अमाखौ माबोरै ओ जोथोन लाखियो एबा आदारफोरखौ माबोरै होयो एसे आ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
सानसेयाव बुथि थाम होयो नोंथां आदारखौलाय ओमफ्रायो
औ औ ।
बिदिनो गुन्दै ओमफ्राय अफ्रै गुन्दै गोजा जो जानो नागिरा नालाय ।
नंगौ नंगौ ।
अफ्रि संना होयो ओंखाम ओमफ्राय माइरंजों ओंखाम संना होयो ओमफ्रायो थास' बायदिसिनाफोरखौ मैगं थाइगं । खौ बुथुमनानै होनाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ । दा ओ आरो ओ न'आव फिसिनाय बोरमायाबोथ' ओ मानसिनि न'खर न'खर जोङो दा नुनो मोनो बोरमाखौबो ओ बोरमायाबो गांसो जानानै थांना थायो नालाय ओ नोंथांनि गामिखौ गामियाव ओ बोरमानो गांसोखौ माबायदि होयो जेरै बिलाइ दाननानै होयो ना ओ फोथारफोराव नोंथां ओ नोंथांमोना बोरमाखौ होना लाङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
जोंनिया बिलाइ दाननाबो होयो नोंथां ओमफ्राय आरो फोथारफोरावबो होयो जेनेबा गाव गोसोबायदि उदां जानाय जायोना होमबासो ।
औ औ औ ।
जेनेबा सम सम मैगं थाइगं बिदिनो ओ गायथ'आबाथाय हेगारनानै होनाय जायो गाव गोसोबायदि उदाङै जाथो होननानै गांसोफोरखौ ।
औ नंगौ नंगौ ।
ओं ।
दा आरोबाव ओ न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि गेजेराव ओ जोंहा गोबां मानसिया ओ गोबाङा नङा देसं ओ खाफाखानै मानसिनाव जोङो मैसोबो नुनो मोनो ओ मैसो फिसिनानै ओ मा मा जोङो मुलाम्फा जायो नुहुरो एबा जायो नोंथाङा ओ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां आंनो मैसो फिसिनानै सुबुङा मा मा ओ मुलाम्फा मोननो हायो एसे नोंथाङा मिथिनाय खिनिखौ ।
मोसौ फिनानै सुबुंफोरा जेन'बा हाथायाव फानो जेनेबा फैसा नांगौ टाइमाव रां नांगौ जानाय टाइमाव जेन'बा खैफोद आफोदनि समाव सहाय मोनो । जेन'बा ओमफ्राय आरो मोसौ गाय दाबा द' गाइखेर आरि फाननानै आरो गाइखेर फाय गायखेर दाखा बानायो । पनिर बानायो बायदिसिना बिब दिनो बिभिन्न धरननि बानायनानै फाननानै गोबां रां खामायनो हायो मुलाम्फा जायो । स' गाइखेर फाननानैबो बहुद रां खामायनो हायो ।
औ-औ नंगौ । औ ओ गाइखेरा ओ दा नोंथांमोननिखै ओ बेसेसो ओ लिटाराव बेसेसो दाम थांदों नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा?
लिटार औ नोंथां ।
एग लिटारा बिसेसो
सिक्सटि एग । एक लिटाराव सिक्सटि । जोंनियाव नोंथां खैलाय?
जोंनि खैबो ओ?
नोंथां मोनथि
नोंथांमोननि दोंनो समान औ नोंथांमोननि दोंनो समान जायो जोंनिया । बो सिक्सटियानो थांदों जोंनिया दा ।
औ ।
औ आ
रिटारसे गाइखेराव सिक्सटि मोनाबाथ बुहुद मुलाम्फा जायो ।
औ-औ । ओ दा ओरैनो नोंथांलाहानि न'आव ओ मा-मा मा-मा जुनार नुनो मोनो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
माने?
हेलौ नोंथांलाहानि ओ न'आव मा-मा जुनार फिसिनो फिनाय दोङो हेलौ नों थांलाहानि न'आव मा-मा जुनाद फिसिनाय दङ नोंथाङा एसे ओ आंनो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
दाउ दाउ फिसिनाय दं ओमफाय बोरमा मोसौ अमा बेखिनियानो नोंथां नोंथां लाहानियावलाय फोरमायना खोन्थानो हागोन ना?
औ जा जहानावबो ओ दाउ जहानावबो दाउ दङो ओ दाउआ जोंहाना गासै माबबा ओ फिसाफोरा ओ फिसाफोरा मानैया फिसा दङ मासेया बार'था आरो मासेया दसथा ओ आरो मा थामा ओ जोंनिया बिदैखौ माने गगासिनो दङ आरो दा आरो जोंहानि न'आ आरोबाव ओ बोरमा दोङो । बोरमाखौ जोंहा गासै स्निथा लाखिदों दा ओ स्निथानि मानैया फान्था आरो माबाया जोहा ओ जाहैबाय जोंहा फान्थि आरो ना । बिनि अनगायैबो ओ जोंहा न'आव मोसौ दंबावो । मोसौआ जोंहाना गासै ओ माबबा ।ओ - माबानि जेराव मानैया जोंहाना जाहैबाय फिसा गोदै आरो मानैया बिमा आरो मासे दामब
औ।
बिनि बिनि अनगायैबो आरो जोहानियाव ओ अमाबो लाखिनाय जादों आरो अमा। अमा। खौ ओ जोंहा गासै माथाम फिनदों आरो माथाम औ जोंहाना अमाया न'आव मा थाम दङो आरो दा। ओ बिनिनो मानैया जोंहाना ओ बुन्दा ओमफ्राय आरो मासे बिमा दों आरो। ओ दा जे अमानि ओ बाथ्रा फैबाय ओ अमाया फैबाय अब्ला ओ अमाखौ नोंथाङा अमा बेदरखौ जानानै ओ गोथाव मोनो नामा ओ माबायदि मोनो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
अमा बेदराथ' बर'फोरनि मा होनो
औ औ।
बर'फोराथ' अमा बेदरखौ जाखायो नालाय बय बो।
नंगौ नंगौ।
जायो जोंहा जानायालाय न'खरैनो जायो।
औ औ।
जानानै मोजां नाङो आरो।
औ औ दे।
माने थेस आनो बेलग खा बिना।
औ दे जोंना नोंथां। समाबो जाबाय अ नों थांजों रायलायनानै गोबां गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो मि बाथ्रा ओ गोबां मिन्थिनो मोनबाय नोंथांनिफाय दे होमबा खुलुमबाय नोंथां।
औ दे खुलुमबाय नोंथां।